औ गोजोनमोन आरो आंनिसिम औ
औ खुलुमनाय बाहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जोङो मोनसे आयदाखौ लानो नामा
औ
सुबुं मुलिखौ लानि बर'फोरनि सुबुं मुलि औ बर'फोर नि सुबुं मुलि होननानै बुङोबा जोङो बर'फोरा बांसिनै बेबायदिनो हाग्रा खाथियाव थानानै मोजां मोनो जेरैहाय
औ
दै दै खाथि बोहैलांनाय बेबायदि जायगायाव थानानै मोजां मोनो बिसोरो थामहिनबा मिथिंगाजों गोरोबनानै संसार खुंनो बा रायजो जानो बिसोरो मोजां मोनो बेबायदिनो बिसोरो गावसोरनि सुबुङाथ' मोजां देहायै थाबाय थाया नालाय गावसोरनि जानाय साजानायफोरखौ बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिजोंनो फाहामनानै लानो हायोमोन मानो होनोबा बै समाव हाय बिसोरहा सोलोंथाइ गैयामोन नालाय बिसोरो गारि मथरबो बिसोरनाव गैया बांद्राय आरो रांफोर बांद्राय गैया बेनि थाखायनो बि आरो बेबायदि आरो गोथौ जायगायाव थानाय हिसाबै गावसो बिसोरनो दिहुननानै लायोमोन आरो गावसोरनि लोमजानाय गाराय ख्रुजानाय बेफोराव गावसोरनो मुलि बाहायोमोन आरो बेफोर मुलिया जेबो माबा केमिकेल गैया बिसोरनो मिथिंगानिफ्राय गोथां बिफां बिफां बिलाइजोंनो बिसोरो दिहुनोमोन थिग बेबायदिनो ओ जोङो रायखांनो हायो। ओ गगा मोननाय गुजुनाय बेफोराव जोङो गासैबो सरासनस्रा सुबुङानो जोङो जारि रोसि लोङो। जारिया जोंना मोननै मोनथाम जाद दङ बेबायदि लोमजादों। समाव जारि बे फिसा होनो जोंनिया बे जारि फिसाखौहाय बेखौ खाबाय बेजों लोगोसे बेबायदिनो माना मुनि गिर गिदिर फिसा आरो बे फानलौ फिसाया
औ फानलु फिसा
औ फानलु फिसाजों दाउ एसे फिसा मासेजों माने जारि रोसि लोङो आरो माने बेबायदिबा जबाया एसे राखाङो होननानै फोथायनाय दं आरो एक्सलि बियो राखां मारोबो नङासै
औ औ नंगौ नंगौ।
औ बेबायदि लोङो आरो बिसोरो आरोबाव बेबायदिनो जोङो रायखांनो हायो मुलिनि बागै जेरै खिनाय जायो। खिनाय जायोबाथाय जोंनिया समफ्रेम बिजौखौ जायो। बेनि उनाव आरो बेबायदिनो उदै सानाय बा खिनाय बेफोरबायदि जोङो बे खिफि बेन्दोंआ बे बिलाइआ खिफि खिफि मोनामो बेखौबो जायो आरो एवनानै औ बेखौ जोङो ओरैनो गोथाङै सोफ्लेबाथाय बा दांबाथाय बेखौ जानो हानाय नङा बेफोरबायदि सानो आरो एगिन खुब बेयो बेखौ एवबाथाय बिनि बेबायदि मोनामनाया थाया आरो आंबो बेयावनो सानदोंमोन बेखौ आङो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा होननानै ओ खिन्थु बिनानै जानायाव ओरैबायदि गोथाव आरो मिलौलायो बेयो एसे गोरानै एवनानै जानांगौ बेखौहाय ओरैबायदि थाव आरो बियो बेनि अनगायै बो जोङो खिनाय जानाय समावहाय थालिर आथियानि फिथाइखौबो जोङो जानाय नुयो। खायसेखौ औ बेबायदिनो आरोबाव गाराय ख्रु जानायफोरावबो गोबां ओ मुलिफोरखौनो बानायनाय जोङो नुयो जेरैहाय आरो अन्थाइ जानाय समावबो अन्थाइयाथ' आजिखालाव सबनिबो जिबनाव फैनाय रखमानो सबनावबो आजिखालि बांसिन जाबोनो हमदों बे अन्थाइ जानायफोरा बेफोरखौहाय बे फाथ गाजा होननाय बिफांखौ बाहायनाय नुदों आरो सुबुंफोर खौ आथिखालाव आ बिनि आइनि बिलाइखौ सेफ्लेनानै लोंनांगौ। अब्लाबो बे बिलाइखौ उदै सिङाव थांहोनो मोना मानो होनोबा बे बिलाइआ हारसिंनो रज'यो नालाय उम फांसे बा मोनसे बिलाइआनो ओरैबायदि बुरजा बिफां रज'यो आरो फुलि जायो बेनि थाखायनो बेखौ उदै सिङाव माब्लाबाबो हरनाङा आरो बेखौहाय सान ओंखारि समाव लोङोबाथाय बिनि बिदैया गुसु सु जेबो गैया जायो जाहोन जोङो आं लोंफेराखै बिनि उनाव सान्दुं ओंखारनायाव लोङोबाथाय बियो एसे खैरोम दैैरोम जायो होननानै खोनादों आरो लोंग्राफोरा खोन्थादोंङो औ बेखौ बेबायदि उदै खालियाव लोंबाय थायोबा हामो होननाय आङो खोनादों आरो मानसि बेखौ बाहायनायबो आङो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो जों गोबाङै सुबुं मुलि मोननो हायो ओमफाय आरो नोंथां मा मा मोनथिगौ एसे खोन्थादो आंनो।
औ औ बिदिनो जोङो बेफोरबायदिनो बेन्दों बेनला लाइफांनि जोहैबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो हामनाय आरो फोथायनाय बेफोरबायदि दङ नङा होमबा। नोंथां जेनेबा जोङो सिगांनि ओमफ्राय जोङो जों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनदों। जेनेबा बै फेनेल खुगा होननायखो खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों।
पेनेल खुगा ओ लाय बे बेन्दों मानलानानै बेबो जाथिसे लाइफां आरो बियो थारमाने जाय सुबुङा बेमाराव गोलैनानै दङ जाय सुबुङा बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ अब्ला बांसिनानो जनदिस आमाय मोननाय होननाय। सोदोबाथ' दंखायो नङा होमबा बे आमाय मोननाय। जायोब्ला बे फेनेल खुगाखौ ओ बे बिनि बिलाइखौ खाना लाबोनानै ओ खुरैयाव सिफ्लेनानै बे जाय आमाय मोननाय सुबुं बे आमाय मोननाय सुबुंनि खर' सायाव दोनोब्ला ना मुं खारिनानै सिफ्लेनानै दोनोब्ला फेम्फोना जानानै गथा जालाङो। आमाय मोननाय दङबा होननानै गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरो।
औ।
औ आरो बिदिनो बे फेनेल खुगानिनो बेन्दोंखौबो बे सिं सानाय आरो ओ माबा जन्दिस जानायफोरावबो बेनि बेन्दोंखौनो गानहोयो आरो। जेब्ला जानजिया बिराद सादों जानजिया गंनो हायाखै अब्लाबो बेनि बेन्दोंखौ जोङो जानजियाव मिरायनानै लायोब्ला जोङो एसेबाबो आरायग' मोनो होननानै जोङो मिथिना मोनो आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो गोबां लाइफांनि गेजेरजोंबाबो जोङो माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ बेफोरखौ जायोबा बेफोरखौ गाननानै लायोबा हामो होननानै जोङो गोबां मिथिनानै मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ उम।
बेफोरबायदिनो गोबां ओ सिगांनि दिनावथ' डाक्टरफोरखौबो जोङो मोनब्र'बामोन नालाय। बिनि बेफोरनि दंफां लाइफांनि गेजेरजोंनो बेफोरखौनो बुथुमलाबायनानै जोङो जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो मोनबोदों आरो दा बे गगा मोननाय गगा मोननाय समावबो गुजुनाय जायोबा जेरै थुलुंसिखौ जोङो थुलुंसि बिलाइखौ खानानै हाइजेंजों मौ रोसिजों फुदुंनानै लोङोब्लाबो जोंनि गुजुनाय गगा मोननाया मोनो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ मोनथिबोनाय। दंखायो आरो नङा होमबा नोंथां बेखौ लोङोब्लानो जोंनि गुजुनाया स्रां जालाङो आरो। बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो जेरै नयनतरा फुलनि बिलाइ बे नयन दरा फुलनि बिलाइजोंबो जेनेबा। जोंनि देहायाव सुगार बेराम बा गोदैया बांनानै दङब्लाबो बिनि बिलाइखौ खानानै देफ्लेनानै लोङोब्लाबो जोङो सुगार बेरामा हामो होननानै जोङो दाबो फोथायनाय दङ आरो।
औ औ
औ बेनि अनगाबो आरो नोंथाङा माबा मोनसे थिनाय दंबावोबा फोरमायजागोन नोंथाङा।
औ। बेबायदिनो जोङो जोंनाव मोनसे माननाय जायोना माननाय माने बे खुरु होनोना मानसिफोरनाव बे मोदोम सायावनो जायो बे खुरु। बेथ' जोबोद मानो मानसिनाव जायोबाथाय बेफोरखौ ओमफ्राय जायोबाथाय माने बे थुलुंसि बिलाइजों। संख्रि होनानै बेखौहाय हुनांगौ आरो बिराद हुनांगौ आरो होमबाथाय बेयो लासैनो खारलाङो आरो। बेबायदिनो आरो सिबोद जायो मानसिनाव बे जोङो बबे नाफोरखौ दांनानै मोजां आखाइ सुवाबा बा ना बिगुरनि बिगुरा मानसिनि मोदोमाव सिथाबबाथाय बे सिबो बेरामा जायो आरो जोङो बेरामखौ होननांगोन नङा होमबा?
औ औ
औ बे मोदोमा बारायबोनाय बे फेलनलन जायो आरो गोबां रोखोमनि सिबोदआबो गोबां रोखोमनि दङ हाथाइ गोनां हाथाय गैयै बेफोरबायदि जायो आरो माने ओमफाय आ माबा थ्रुब थ्रुप खाथिया बेयो
औ
बेखौ सावनानै माने खिसुमाना माने गिनानै सावनो हाया आरो। थुबखौ लगायना लानानै माने सावब्र' नांगौ आरो सावब्र' नाथाय बियो हामलाङो आरो हारसिंनो गिदिर थ' बियो खनसे खननैल' खालामबाथाय जानाय नङा एसे खौ गारनानै नोङो एसे सागोनबो जेनेबा बे गुदुं बुस्थु नालाय बेयो बे गिनाय बेखौ माबा दोन्थ'नानैबाबो नोङो थुब्रनानै लानांगोन नोङाबा बियो गिदिर गिदिरबो जालाङो आरोना सिबोदाहाय समावनो जोङो सिबोदखौ फाहामना लानांगौ नङाबा आ मानसिफोरा मोनसे जाखांनायनि उनाव आरो खौ जाबावो आरो बियो बारायलांग्रा बेरामसो उनावहाय थाब मोजाङै फाहामनानै लानो हायाबा बियो माने मोदोम गंसे जालांनोबो हागौ आरो ना बियो। आङो सासे मानसिनावहाय बेबायदिनो नुदों आरो। मोदोम एखदमबार आखाइफोरावनो सब जाजोबदों आरो माने बिसा माने नाफोर बेदरफोर बेबायदि दाङोबा माने साबोनजों आखाय सुवा बेबायदिनि जाहोनाव जादोंमोन जानो हागौ। नोंथां टाइमा जाथ'बाय दोनथ'नोसै औ दे।
दोनथ'बाय गोजोन्थों।